हेलौ!
औ नोंथां। औ नोंथां औ।
औ गोजोन मोनाबिलि सम नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
औ।
ओ जों जों दायो ओ आथिखालिनि ओ सोलोंथाइ लानायनि ओ माखासे बिदिनो मा होनो गाबा ओ गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो आथिखालिनि सोलोंथाइ लानाय बिनि गेजेराव जोङो मा मा फारागथि दं ओ बेखौ नोंथांनि एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां नोंथां सावरायजागोन दे।
ओ आं दा नोंथांनो जेन'बा गोदोहाय बा गोदो जोंनि एकदमबारे गोदोथाराव माबायदिमोन बेनि उनाव एसे एसे मारै मारै जाबोखो आरो दा मा जाखो। आं नोंथांजों एसे बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां दे एसे बुंनानै होग्रोदो दे।
औ दे नोथां। दा जोंहा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' बेनो जेनेबा जोङो जिउआव ओ जेन'बा थांनानै थानो थाखाय लानाय मोनसे ओ रोंगौथिखौ जोङो माबानानै लानाय सोलोंनानै लानाय। दा सोलोंथाइया जोंहा बे खालिबो लेखा फरायनाय बेल' नङा ओम दा सोलोंनायनि जोंहा गोबां माखासे थांखिफोर दं जेरै जोङो गावखौ दैदेननो हानाय गावखौ गोरों गोरा खालामनाय बा ओ गावखौ ओ समाजनि गेजेराव सासे मोजां मा सुबुं महरै दिन्थिनो हानाय बेफोरबायदि आरो। दा गोदोनि समाव सोलोंथाइ होनब्ला ओ आथि खालनि सोलोंथाइखौ नायोब्ला ओरैबादि ओ जोंहा ओम मा होनो ओ अख्रां आरो हानि बेफोरबायदि ओ अख्रां आरो हानि गेजेराव जा माखासे फाराग दङ गोजौ गाहाय फाराग दं बेफोरबायदि माखासे फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जेनेबा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला ओ मा होनो बे समाव जोंहा फरायसाफोरा सासे फोरोंगिरिखौ ओ नागिरनानैसो गावनि फोरोंगिरि महरै गुरु महरै नागिरना लानांगौमोन आरो। दा बै समाव मामोन ओ बांद्राय बांद्राय माने जोंहा बिदि आथिखालनि बायदि ओ फराय ओ फरायसालि फरायसालिमा बेफोरबायदिया गैयानोमोन आरोना। बे सम मामोन एकदमबारे गोदोनि समामोन जेन'बा सासे फरायसाया ओ बिदिनो गावनि गुरुखौ बा गावनि ओ फोरोंगिरिखौ नागिरना लानानै बै गुरुनावनो बिथाङा थांनानै माखासे उम सोलोंथाइखौ लाहैनांगौ जायोमोन आरो बे सोलोंथाइ लानाय खौ जों लानायखौ जों मा होनोमोन बा बै बेफोरखौ जोङो मा होनोमोन ब फरायसालिफोरखौ बा अ फरायसालिथ' नंला बे जेनेबा बेनाव ओ जेनेबा गावनि गुरुनाव थांनानै फरायहैनाय बा बिनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय बेखौ जों मा होनोमोन गुरुकुल सोलोंनाय लानाय होनोमोन। बे गुरुकुल होनोब्ला जेनेबा ओ बिथां फरायसालि ओ फरायसाफोरा गुरुनि न'आव थानानैनो ओ बिनाव थांनानैनो मा नांगौ मा बिथाङा मानि गियाननि मा गियाननि आंखाल जादों बेखौ लाहैनायखौनो जोङो बे गोदोनि सोलोंथाइ लानायखौ जों बेखौनो माबानो बुजिनो हायो आरो दा आथिखालाव बेफोर गासैबो सोलायजोबबाय दा जोंहा गोदोनि दिनावथ' ओ जेनेबा बिदिनो जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ लाबाबो जेन'बा जों बिदि साख्रि बाख्रि बेफोरनि थाखाय जोङो बांद्राय ओ लानायखौ नुनो मोनामोन मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव एथ' बिदि रां रुफ फाजों जोंहा बारा सोमोन्दो गैयामोन बा रां रुफानि बेसेनाबो जोंहा गोदो एथबां बुहुमाव गावखौ एसे ओ रोंनो रोंनाय दिन्थिनो बा गावनि मेलेमखौ एसे गोबौ खालामनो थाखायल'सो जोङो सोलोंथाइखौ लायोमोन। दा बिदिनो बिनि उनाव ओ बे समाव जोंहा मामोन जेन'बा जोंनि खालिबो ओ जोंनि खुगाजों खुगाल' जोङो सोलोंलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन बा फोरोंलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बा गुरुवा नोंखौ मा फोरोंगोन खुगाजों बेखौनो जोङो मोजाङैनो गोसोआव लानानै जोङो सोलोंना लायोमोन आरो। नाथाय ओ बे समाव जोंहा बिदि जों आथिखालिनि गुफुर बर्ड गोसोम बर्ड बा सक पेन्सिलफोरजों लिरनाय बा माबायाव लिरनाय बेफोरबायाददि गैयामोन आरो जोंहा खालिबो बे समाव मा जायोमोन खुगाजों खुगा फोरोंनाय ओ जेन'बा बेफोरनो जोंहा बे जेन'बा नोंथाङा मा ओ गियनि गियाननि गोनांथि जादों बेफोरखौ फोरों बे समाव मामोन जेन'बा सोलोंथाइया ओरैबाददि मोनसे ओ गुन गोनां खान्थिनि गेजेरजों जायोमोन बा फोरोंगिरिया खम मोनलाय बा फरायसाफोरा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना अखा बांखाबाबो बै ओ गुरुनाव थांनानै सोलोंथाइखौ लाहैनांगौन। बिनिखायनो बिथांमोना मामोन जे गुरुवआ फोरोंदों बेखौनो गोसो मोदोम जिउ होनानै एकदमबारे ओ जोबोर मोजाङै सोलोंनानै लायोमोन आरो। दा बे समाव जोंहा एथ'बां बिदि मा होनो बिदि ओ खाथायाव लिरलायनाय बराव लिरलायनाय बेफोरबायदिया जोंहा गैयामोन खालिबो जोंहा माखासे नेमखान्थिखौ फोरोदोंमोन एकदबारे माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोंहा सोलोंथाइखौ लानाय जायोमोन आरो। आरो बे समाव गुरुखौ बे फरायसाफ्रा जोबोरैनो मानियोमोन मान होयोमोन फुजियोमोन। माने भगबानफोरबायदि बेखौ मानियोमोन आरो। दा बिदिनो नाथाय बेफोरो लासै लासै लासै सोलायबोनानै बिनि उनाव जोंहा ओ माखासे बिदिनो लिरनाय फरायसालि बेफोरबायदि खुलिबाय दा वाइट बर्ड ओ गुफुर बर्ड गोसोम बर्ड बेफोराव लिरनाय सिल' स्लेटाव लिरनाय सक पेन्सिलजों लिरनाय बेयो फैबाय लासै लासैनो जोंहा जोंहा रावफोरा सोलायबोबाय बिदिनो जोंहा बिजोंआरि सोलोंथाइ लाफैबाय। दा बिदिनो लासै लासै फैनानै ओ गेजेर खन्द'आव ओ सोलोंथाइ लाग्राफ्रा एसे बारायबाय बिदिनो फोरोंग्राफ्राबो एसे बारायबाय। जोंहा बे समाव रां रुफानि बेसेनखौ मिथिबाय। होमबाबो बे समाव ओ सोलोंथाइखौ लाब्लाबो ओ बांसिन सुबुङानो जेन'बा सरकारि साख्रि मावनो बारा माबा जायामोन बै समाव जेन'बा ओ एसे गेजेर खन्द' समाव ओ क्लास ओइट पास थाखो द' पास थाखो दाइन पास बिदि पास जाबानो जेन'बा जोंना सरकारा बे गामिनि सुबुंफोरखौ जेन'बा जोंहा आर्मिफोर आर्मि बा माबा फौजि बेफोराव साख्रि थिसननो थाखाय लाना थांनो नागिरोमोन आरो नाथाय बे समाव ओम जेनबा मान नसिफोरा साख्रिजों एथ' बारा लोब्बा गैमोन बा रां रुफाजों बारा लोब्बा गैयामोन बेनिखायनो ओ बिसोरो एसे एनै जा रोंदोंबाबो बिथांमोनखौ साख्रियाव लांनो नागिरबाबो बिथांमोनहा थाङामोन आरो। नाथाय बेफोर आथिखालावथ' गासिबो सोलायजोब्बाय जेन'बा आथिखालाव साख्रि मोननांगौबोथ' जों नुहुरखाला जेन'बा इसां खस्थ' खालामबाबो जेनेबा गावजों गाव नारा नाथा खालामलायबाबो जोङो सरकारि साख्रि मोननांगौओ बिराद जारलाखासै आरो। बेनिखायनो दा नोंथाङा जेन'बा आथिखालाव बे सोलोंथाइया मा रोखोम जाखो जेन'बा गावजों गाव माबायदि नारा नाथा नाजालायगासिनो दङ ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आङो आथिखालनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायना होनोसै मानो होनबा जोंनि गोदोनि सोलोंथाइ लानाय दानि सोलोंथाइ लानायजोंथ' बिराद अख्रां आरो हानि फारागथि दंखायो दा सोलोंथाइया जोंनि इयुन बा जोंनि समाजनि सोलिनाय मानायाव बिराद गोहोम खख्लैयो मानो होनबा सोलोंथाय थानाय सुबुंनि साननाय सानस्रिया एसे आलादा जायो आरो सोलोंथाइ मोनै सुबुंनि साननाय हनाया एसे आलादा जानो नागिरो दा आथिखालावथ' सोलोंथाइया गोदोनि बायदि नंलिया आथिखाल गाव जोङो गोसोम बट गुफुर बटजों लोगोसे सफिन खा सिलद खाथा खलम माबा पेन्सिल बिदिखौ बाहायनाय जायो दा जोङो लेखा बिलाइ औवाजों बानायनाय औवाजों बानायनाय जायो बे लेखा बिलाइखौ बे लेखा बिलाइयाव जोङो साफायनानै बेखौनो गांफा गांफा लेखा महरै दिहुननानै दा जोंनि सरकारि फरायसालिफोराव सरखारानो जोंनो बे बिजाबफोरखौ हरो। नाथाय सरखारि नङै फरायसालिफोराबो आजिखालि जोंनियाव बिराद बांबाय। सरखारि फरायसालिफोराव फसायनाय मोनैनि गोबां सुबुंफ्रानो सरखारि नङै फरायसालिफोराव थाखोआ गोबाव जायो। होननानै बिसोराव हगारनो बिराद बांबाय हगारनाया जोंनि बिमा-बिफाफोरा दा जोंहा सरखारि बेयाव सोलोंथाइ लायोबा जोंहा गाैसैबो सरखारानो होजोबो बिजाब बुक गासिबो नाथाय बे खाथा फावथेनफोरखौ बायनांगौ जायो आरो। नाथाय सरकारि नङै फरायसालियाव बिजाबखौबो बायनांगौ खाथा पावथेनाथ' बायनांखागौ। बेजों लोगोसे गोबां रां रुफानि खरसा जायो दा आथिखाल मुगायावथ' इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो बेफोर सोलोंथाया बिराद आलदा महरै महर गुस्लायनाय बायदिसो नुनो मोनसै। मानो होनबा जोङो इन्टारनेटनि दारै न'आव थानानैनो माखासे फरायसालियाव बुजियै माखासे आयदाफोरखौहाय इन्टारनेटनि दारै इउटुब बा सोरबा फोरोंगिरिनि भिडिय' नायनानै जोङो मोजाङैनो मोजां गियान बा जोङो बे थाखो ख'थायाव मोजाङै बुजयिफोरखौ बुजिनानै लानो हानाय बेफोरबायदि थासारिसिम आजिखालियाव सफैबाय आरो दा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोङो गोरलैयैनो सिगांनि समाव मोननो थाङै बुस्थुफोर बा जोंनो बिजाबफोर माखासे बुस्थुखौ मोननो थाङामोन जोङो बाजार बाजार नागिरबाबो दा दखान नागिरबाबो मोनै थाङामोन नाथाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ गोरलैनो जोङो इन्टारनेटनि दारैहाय एसे एनै रां हरनानैनो पि डि एफ महरै जोङो मोननो हायो आरो बे पिडि एफ खौनो जोङो बख'नानै मानि प्रिन्ट आउट खालामनानै जोङो बिजाब बायदियैनो बाहायनानै जोङो सोलोंनो हानाय बेफोरबायदि थासारिसिम सफैबाय दानि गुबैयै दानि जुगाव गासिबो जोंनि साख्रि बाख्रिनि फरिखा गासिबो बिराद जुजिलायनाय गावजों गाव जेन'बा नाजालायनाय आं सिगांनो आं सिगांनो बेफोरबायदि नाजालायनाय बेफोरो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो बिराद बारा जाबाय आरो बयबो गोरलैयैनो मोननो हाबाय माखौ फरायनो माखौ सोलोंनो बेखौ बिनि थाखायनो जोंनि गोदोहाय बेसिबां नाम्बरजों जोङो साख्रि बाख्रि मोननो हायोमोन बेफोरबायदि नम्बरजों साख्रि बाख्रि बाख्रिबो मोननो थांलिया मानो होनबा जोंना बादायलायनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय दा बेफोरबायदिनो आरो जोंना दा सोलोंथायाइथ' जोंनि जोंनि जिउ खुंनायाव बिराद गोहोम खोख्लैयो बेनि थाखायनो सोलोंथायाइया गोनां आथिखाल मुगायाव गासैबो बिमा बिफायानो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालियाव दैथायहरो रावबो बिमा बिफायानो गावनि फरायसा औ गावनि फिसा फिसाफोरखौहाय सोलोंथाइ गैयालासे नोरोङा जाम्बा जानानै थाजानो बासै मानो होनबा आथिखालनि मुगायानो बिगियान मुगा जाफैबाय आरो जोंनाव बायदिसिना दोरोङारि आदबजों जोंनाव सोलोंथाइ लानाय गासिबो दंजोबसै दा दानि सोलोंथाइया एकदम कम्पिउटार इन्टारनेट बेफोर स्थुदेन्टा फरायसाफोरा बुजिदोंना बुजियाखै बेफोर माबायदि साननो हादों बेफोरखौ बिथा खालामनानै फोरोंनाय जायो आरो ओ गोदोनि दिनावहाय नाथाय बेफोरो बिराद खम आरो जोंनियाव दोरोङारि आदबाथ' गैयानो होनजायोमोन दानि जुगाव बेफोरो बारा जाबाय गोदो बिजाब फरा बिजाबाबो गैया ओरैनो दानियावथ' फरा बिजाब फरा बिजाबानो नांबावला जोंनो जोङो इन्टारनेटनि दारै अनलाइनावबो मोननो हासै गासिबो पि डि एफ बाजाराव मोनै मा मोनै गासिखौबो दा बेफोरनि थाखाय जोंनाव दानि सोलोंथाइ लानाया बिराद गोरलै होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा गासैबो बुस्थुफोरखौनो जों गोरलैयैनो इन्टारनेट दारै मोननो हायो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बेखौ दिनैहाय एवनो फोजोबथ'नोसै नामा जोंहा सावरायनायखौ
औ जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ गोजो गोजोनबाय